औ खोन्थां।
औ खोनादों नों
औ आंबो खोनादों नों आंबो खोनादों नोंथांनिखौ
आंनियाव मानोबाफोर कल खालामदोंमोन नामा?
औ दिनै नोंनाव फन हरनायनि जायैया जाहोनानो जाहैबाय गोदोनि संसार जानायाव बर'फ्रा मा मा ओ आबाद बा मा मा मावनानैहाय गावनि न'खरखौ, ओ जिउ खुंनाय राहायाव सोलायहोयोमोन बेखौसो मिथिनो लुबैदोंमोन आङो।
जागोन नोंथां ओ बर'फ्रा मोनसे आबाद मावनानै ओ जाग्रा हारि होननानै जों बुंनो हायो ओ गोदोनि सुबुं। फ्रा आबाद मावनो थाखाय ओ मिथिंगानि सायाव सोनारनायखौ जों नुनो मोनो ओ गोदोनि समाव बर' सुबुंफ्रा आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो। माखासे हाफोरखौ ओ बा हाग्रा बंग्राफोरखौ गोबौ हाथियार बा गोबौ हाथियारफोरजों जों ओ हाग्राफोरखौ सिफायनाय बा दानस्रांनाय बैफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो बेजों लोगोसे। ओ बै हाग्राफोरखौ सावस्रांनानै ओ बेवहायहाय जायखिजाया रोखोम। रोखोमनि ओ मैगं थाइगंनि आबाद जेरै लाइ लाफा मेसेंनि समाव मुला। आ मैथा। बा मैं था बांगाल बा लेस्रा बा दाङा आरो दैज्लांनि सम समाव ओ जानो थाखाय खुमब्रा लाव बहल जिं खा आरो बेजों लोगोसेनो ओ गोबां मैगं ओ खांख्रिखला केरेला मुदुमफुल बिफां बैफोर न'आवहाय नो गायनानै ओ लानायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां। आरो बैफोर आबादफोरखौ मावनानैनो बिसोरो आ न'खर बा संसार जाबोदों गुबुन मालायनियाव बा गुबुननिखौ ओ बिथांमोनहा बायनानै जायामोन गावजों गावनो न'खराव ओ आबाद मावलायनानै सोरनिबा न'खराव बै मैगङा गैयाब्ला गावनाव थानाय गावनाव थानाय मैगङा गैयाब्ला बै न'खरनो रानलायनानै बा बिलायनानै जानायनिबो ओ जों समाजावबा बर' न'खराव सिगां जों नुबोदों होननानै बा खोनादों होननानै बुंनो हायो। ओ गोदोनि समाव बरफोरा ओ आबाद मावनो थाखाय मोसौखौनो बा मोसौखौनो बाहायोमोन होननानै जों बुंनो हायो हायो बेजों लोगोसे मोसौ मैसो बैफोरजोंनो ओ मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां बे दंफांनिफ्राय ओ नांगोल बा जंगाल ओ बै फोरखौ बानायनानै बिथांमोनहा आबाद मावोमोन आरो बिथांमोनहा हो आबाद मावनाय समाव गुबुन जेबो रासायनारि हासार ओ आथिखालनि बायदि रासायनारि हासार ओ जों आबाद मावामोन ओ बिथांमोनहा ओ गावसोरनि गोसो बायदियैनो ओ आबाद मावोमोन मानो होनोब्ला बै समावहाय ओ हायावबो गोबां हासार दङमोन ओ होननानै जों बुंनो हायो जि आबादखौ मावो बै आबादानो ओ जायोमोन होननानै बुंनो हायो मानोना बर सुबुंफ्राथ फ्राय ओ हाजो ओनसोल बा हाग्रायाव ओ थानानै रायजो जाग्रा मोनसे से हारि बिथांमोना ओ बै हाजो हाजो सिफायनाय बा हाग्रा सि बायनाय हा गोदानाव ओ जायखिजाया ओ गुबुन उम मेसेंनि आबाद बा दैज्लांनि आबाद बैफोरखौ गायोब्लानो बा मावो ब्लानो बैफोर आबादा गोबां जायोमोन होननानै जों बुंनो हायो नोंथां आरो बिथांमोनहा बेबायदि ओ। बेबायदि आदबजों आबाद मावनानैनो ओ जिउखौ खुंबोदों होननानै बो बुंनो हायो हो आरो ओ बिथांमोना बो मोसौ बा मैसो ओ हा जों हालौनायनि अनगायैबो जायफोर जायगाया गोजौ बे जायगायाव मोसौ बा मैसोजों हालौथावाब्ला बिथांमोनहा ओ खदालजों जावनानैब्ला जायखिजाया गोबौ खिला ओ बैफोरजों जावनानै बा हा गुन्दै खालामनानै ओ आबादखौ मावोमोन होनना नानै जों नुनो मोनदों नोंथां।
औ थारैनो सैथो।
गोदोनि समाव बर'फोरा ओ मोनसे रोखोमनि बा मोनसे रोखोमनि माइ आबादखौल' मावोमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। ओ। बै आबाद बै माइ आबादा ओ जाबाय ओ जायखौ जों माइ माइ गोजा होननानैबो जों बुंनो हायो ओ बिथांमोनहा बे माइखौल' ओ बा सुंखा होननाय मोनसे माइ दंमोन। बे सुंखा आबाद सुंखा माइ आरो बे माइ गोजाखौल' मावोमोन होननानै ओ मिथिनो मोनदों नोंथां। बेजोंनो बिथांमोनहा बे माइखौ जानानै ब्ला बे माइआ थोस्लाबाबा बोसोर फिरायाब्ला बिथांमोनहा ओ हाग्रानि गोबां दंफां लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ साम थाइ ओ बिफोर खौ जानानै बा रुनानै ओ मैगं मैलाफोरखौ रुनानै जायोमोन होननानैबो जों खोनानो मोन्दों नोंथां।
औ थारैनो सैथो आरो गोदोनि मुगायाव आंनि खोनानायाव ओ जोंनि सुबुं माहारिया बा जोंनि हारियाहाय ओ एम्फौ फिसि एम्फौ लाथा फिसिनाय ओ बेफोरखौ नुहु नुहुरो आरो गोदो गोदायनि दिनावहाय जोंनि ओ जाखिनि साहा ओनसोल बा हाजो जिङाव थानाय सुबुंफोरा ओरैबायदि खामानि मावोमोन जे बन फाननानै ओ बनफोरखौ हाथाय बाजाराव लांनानै ओ फानहैनो गोनां जायोमोन आरो एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय जिखिनि मोननाय रां बेजों न'खर संसार सोलिनांगौ जायोमोन लोगोसेयैनो एम्फौनिफ्राय जानाय माखासे जेरै एम्फौ फिथोब बेफोरखौबो फाननानै बा बेजोंनो जिउ खुंनांगौ गोनां जायोमोन। एम्फौ फिथोबजों माखासे ओरैबायदि मोजां मोजां जि ओंखारो बा दिहुननो हायो जे जेरैहाय जोङो इन्दि सि होनानै बुङो। ग्रा जा दख'ना जा औ बेफोर खौ बहननायजों लोगोसेनो ओ जिउ खुंनायाव मदद मोनो होननानै आं मिथिनो मोनदोंमोन। बिनि अनगायैबो ओ बै समावहाय ओ जिहेथु बबेबा बबेबा ओनसोलाव बा बबेबा जायगायाव माइ आबाद जाया बैफोरावहाय गोरान खिथि मावनानै ओ गावनि जिउखौ ओ खुंलांनो गोनां जायोमोन ओ गोरान खिथि होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जोङो थास'निफ्राय लानानै ओ बायदिसिना मैगं जेरैहाय भिन्दि, लेस्रा आरो बानलु बेफोर आबादखौ मावनानै बेफोरनिफ्राय मोननाय जि फसल बेफोरखौ हाथाइ बाजारफोराव फाननानै ओ जिउ खुंलांनो गोनां जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों आरो गोदोनि दिनावहाय जि गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ हाथाय बाजाराव बायालासिनो गावसोरनो ओ दानानैहाय गाव गावनो दिहुननानै गानोमोन गाननानै लायो होननानै आं बेखौ मिथिनाय जादों।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा संसार जानायाव बा गोदोनि संसार जानायखौ रुजुनानै नायो ब्ला बबे साबसिन होननानै सानो?
नोंथांनिखौ आङो मोजां खोनाफै- खोनाफैयाखै नोंथाङा खनसे बुंफिननो हागोन ना?
औ आं बुंदों मा दा गोदोनिस खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं बुंदोंमोन जे औ आं बुंदोंमोन जे गोदोनि संसार जानाय आरो दानि खो संसार जानायाव ओ बबे मोनसेखौ साबसिन होननानै नोंथाङा सानो?
गोदोनि संसार जानाय आरो आथिखालनि संसार जानाय होननानै बुङोब्ला आं आथिखालनि संसार जानायखौ ओ साबसिन होननानै ओ बुंनो सानो । थामेला खालामनोन। थाङोब्लाबो ओ जोंनिआव हाय उम जेबो राहा गैयामोन नाथाय आथिखालाव जों हान्था मेला खालामनो थाखाय गोबां गारि मथर ओ बेफोरखौ जों नुनो मोनो। ओ बा दावबायनो थाखाय जों गारि मथर थानायखौ ओ ओ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे आबाद मावनाय ओ बे आबाद मावनायावबो गोदोनि समाव सुबुंफ्रा ओ मोनसेल' जाथनि बा मोनसेल' जादनि माइ गायनानै ओ बोसोर खेरायै ओ जों बैफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो गोबां आदब खायदा खमनि जाउनाव ओ बिथांमोनहा आबादखौ नांगौ बायदि दिहुननो हायामोन नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफ्राबो गोबां ओ सोलोंथाइ गोनां बा सोलोंथाइ मोननायलाय बिथांमोनहा गोबां गोदान गोदान आदबजों आबाद मावनानै ओ माइ दि बा फिथाइ सामथाइ दिहुननाय बा मैगं थाइगं दिहुननाय ओ बैफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ओ माइखौबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा फ्राय न'आव जानायनि अनगायैबो ओ एसे हायावनो आबाद मावनानै न'आव जानायनि अनगायैबो बाजाराव फाननाय बा उम बेफार फालांगि खालामनाय खौबो नुनो मोनो नोंथां। ओ गोदान आदबजों आबाद मावनायनि गेजेरजों
औ थारैनो बेखिनियावनो आं औ औ औ थारैनो बेखिनियावनो आं नुहरो जे गोदोनि सुबुंफोराहा बांसिन सिनानो सोलो बिनि‌ बेलायाव जोर खम बा गादब जानायमोन नाथाय दानि बेलायाव नायबा सोलोंथाइआ ओरैबायदि जौगानो हमबाय जे गोदान गोदान माखास खासे ओ ओ मुवा बेसाद गोदान गोन ओ बायदि रोखोमनि जेरै हाय साय निफ्रायनो हमनानै ला बा आबादनिफ्रायनो हमनानै ला बेफोरबायदि रोखोमा जोंनि जायगायाव बा जों ओनसोलाव सफैनो हाबाय जायनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइया गोदोनिफ्रायबो गोबां ओ जौगाखांनो हमबाय। बिनि थाखाय गोदोनि संसार जानाय बा दानि संसार गोदोनि संसार जानायनिफ्राय दानि संसार जानाया गोबां आलादा होननानै जों साननो हायो । दा जोङो दोनैनि बे रावलायनायखौ बे खिनावनो दोनथ'नो होननानै आं सानबायमोन नोंथां।
जागोन नोंथां
औ दे होनब्ला।
दे बिदिब्ला